नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों नों बिदिब्ला दिनै नोंथांजों बर'नि गाननाय जोमनाय आरो दुनाय देनाय मो सानाय बेफोरनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ।
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदों।
अ अ खोनादों ना नोंथा? अ बिदिबा माहोनो जोंनि ब बर'नि जा गाननाय जोमनाय बेयाव गोबां रोखोमनि अ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ। हेलौ बिदिब्ला आङो एसे सावरायनि जोंनि बर'नि दा गाननाय जोमनाय बेयाव गोबां रो खोमनि ओ दख'ना गामसा दख'ना थावसि जों दख'ना थावसिखौ अ गोदाना हाथासुनियाव गानो आरो गोबां रोखोमनि अ आर'नाइ अ बिफब्ला नोंथाङा बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव नोजोरा माबायदि एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ। ना बर'नि गाननाय जोमनायखौ बुङोब्ला नोंथाङा जा बुंलांखाबाय जेनेबा मा होनो बर'नि गाननाय जोमनाय फोरा बिदिनो आर'नाइ दख'ना गामसा बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो आंनि नोजोरा बिदि आरोना मा होनो जोंना बर'फ्रा बिदिनो जायगा लायै जायगा बिदिनो एसे एसे मा होनो गाननाय जोमनाय एसे आलदा आलदाबो जानो नागिरो माने एसे ए आलदा जायो आरोना हमना लाबायनानै जोंना सो-सोनाबारि साइडखिजा नै बे दख'ना लांगाजे बुंङो बेखौ बे गोदोनिफ्रायनो बांसिन गाननाय जायोमोन आरो नै जोंना सानजारि ओनसोलाव ओ दख'ना अग्रं जायखौ जों दख'ना मेख्लाबो होनना मिथियो बेखौ गाननाय जायो आरोना जोंनि बे ओ सानजारि ओनसो लफ्राव गोदोनिफ्रायनो नोंथांना मा होनो बे दामनाय देनायनि सायाव नोजोरा माबायदि बेखौ एसे फोरमायनो फोरमायना होदो नोंथाङा।
बर'नि दामनाय देनाय ओ आव फुं खाम जथा जाबख्रिं बेफोरो दङ जेनेबा ओ ब' आंनि नोजोरा बर' ओ जेनेबा आं बर'नि दामनाय देनायखौ जोङो बे माने जेसां हायो जोङो माने लाखिलांबाय थानांगौ माने जेनेबा जोङो दोनथ'नो नांङा आरोना आंनि बायदिबा। दान ओ माने जों जेसां हायो जोंनि बर'नि दामनाय देनायफोरखौ सिखायना लानांगौ। जेनेबा जोंनि उनाव जोंनि जा ओ इयुन जेनेरेसन बेसोरखौ सिखायलांना दोननो हायो जोंनि बर'नि दामनाय देनायफोर खौ जोङो प्रिजार्भ खालामना लाखिनो हायो आं बेखौनो बुंगोन। ओ नोंथाङा नोंथाङाबो गावनि एसे नोजोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां औ नोंथाङा थारैनो सैथा बाथ्राखौनो बुंदों। ओ बिदिनो दामनाय देनायनि बागै बुंङोब्ला बिदिनो खाम सिफुं सेरजा ज'था बिदिनो जाबख्रिं गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बिदिनो दायो सास साननैसो मोनसे मा होनो बिदिनो दामजु ओ गोदान ओंखारनाय बायदि बर'नि गोदान दामजु जोनोम जानाय बायदि आं खोनानो मोनदों आरोना जायखौ ओ सासे बर' सुबुंनो दिहुनदों बिदिनो दामनाय देनायनि दामनाय देनायाव आंहा बिदिनो सिगांनिफ्रायनो गोसोबो दंखायोमोन बेनिखायनो आं सिफुंबो दामो दामनाया। नोंथाङा बिदि ओ दामनाय देनायफोराव बिदिनो माबाफोर दामनो रोंङो रोङा नोंथां?
आंबो एसां रोङाबाबो सिफुंखौ एसे रोंसाबबाय माने आं बेयो आरो सिखायगासिनो आरो ना इमान सुनो रोङाखै आं थेवबो माने एसे एनैखौ आङो हाग्रा जाबाय आरोना। माने दायो आं सिखायगासिनोसो होननानै बुंजागोन।
अ अ अ।
नोंथाङा सिफुंनि अनगा आरो बेलेग दामनो हायो ना हाया?
सिफुंनि अनगा बिदिनो आं मोननैखौबो दामो ट्रेडिस'नेल सिफुं आरो बिदिनो क्लासिकेल सिफुं ओमफाय आं दायो बिदिनो खामखौ ओरैनो एसे रोंस रोंसाबफ्रामो। मोजाङै रोङाबाबो एसे रोंसाबफ्रामो आं इयुनावबो बेखौ दामनो नो नाजा बावगोन। माने गाव गावखौनो इमप्रुभ खालामनो नाजाबावगोन आं बिदिनो बर'नि जा दामनाय देनाय बे मा होनो जोंनि हारिमुनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना। माने बेफोर बेफोर दामनाय देनायफ्रा गैयाबा माने जोंना सिनायथियानो गोमालांगोन ना। बेनिखायनो नोंथाङा बर'नि मोसानायफोरनि सायाव नोंथांनि नोजोरा माबायदि बेखौ एसे फोरमायदो नोंथां।
बर'नि मोसानायफोर अ' जोङो बर'नि मोसानायाव बुंनो थाङोब्ला बागुरुम्बायानो बयनिख्रुइ ख्रुइबो मुंदांखा होननानै बुंजागोन दानि जुगाव बागुरुम्बाखौ रावबो मिथियै नंला गासिबो गुबुन हारिनियानो जा मायानो जा गासिबो ओ बागुरुम्बा मोसानाय होमबा मिथियो आरो बेनि अनगा जोंहा दङो बारदै सिख्ला मोसानाय, बिरगोस्रि मोसानाय, मोसाग्लांनाय, सिख्रि सिख्ला बेफोर दङ आरोना। आरो बेफोरखौ ओं आंङो बुंनो थाङोब्ला आंङो सबसे जा मोसानाय जेराव आंङो बिरगोस्रि सिख्लाखौ बिरगोस्रि मोसानायखौ आंङो साबसिन मोनो। बेबायदि मोसानायफोराव आं माने बिनि मोसानायखौ जोबोर फोसायो आरोना ओ ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ मोसा ओ बेबायदिनो स्कुलफोराव बा कलेजफोराव मालाबाफोर बेबायदिहाय मोसाफेरबाय नामा?
औ औ माने बिदिनो मोसानाया जोंनि मा होनो बर'नि हारिमुनि मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो। जाय मा होनो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनायाव ओ जोबोद गिदिर आखाइ दं। मानोना मा होनो जों हारिमु होनना बुङोब्ला बिदिनो ओ दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय बेफोरजोंसो आबुं जाखायो। बेनिखायनो मोसानाया जोंनि जोंनि थाखाय बेसेबा मा होनो गोनांथार आरोना। बिदिनो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला मा होनो स्कुल एबा कलेज फोर आं मोसादों। माने एसेबां मोसायाखैबा बिदिनो ओ मोनसे मोननै ओ एफा एनै आं मोसादों। मोसानाया बेजों लोगोसे आंङो दामदोंबो। आं बांसिनानो मा होनो बिदि स्कुल कलेजफोराव आं बांसिन ओ सिुफुं दामनाय जायो बिदि मोसानायफोराव जेरै मा होनो बागुरुबा मोसानाय मोसा मोसानाय बेखो स्रि मोसानाय औ औ बिदिनो सिखिरि सिख्ला मोसानाय। बेबायदि आं माने मोसानायजों लोगोसे दामबो दामनोबो मोजां मोनो आरो आं। औ।
औ औ जोबोर मोजां खोथा नोंथां औ।
अ बिदिनो नोंथाङा बे हारिमुनि बागै ओ बिदिनो जोबथियाव मा नोंसोरनि नोजोरखौ माने आबुङै खेबसे मा होनो फुरा बोरै होनो सानो नोंथाङा जोबथियाव?
आंनि नोजोरखौ ओ हारिमुनि बागै ओ
औ नोंथां।
आं बेबायदिनो जों जा दायो जोंनि ओ बर'नि हारिमुखौ जेरैबायसाहाय सोलिलांगासिनो जेरैबायसा जोङो ओ लाखिगासिनो जों
औ औ
इयुनावबो जेनेबा बेबायदिनो जोङो दख'ना गाननानै बा बेबायदिनो दाम ओ जोंनि जा दामनाय-देनाय बे फोरखौ दामनानै आरो जोंनि मोसानाय बेफोरखौ मोसाग्लांनानै ओ जौगालांथों बेबायदिनो आं बेखौनो बुंगोन आरो
औ नोंथां औ औ।
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे होमबा नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां औ दे नोंथां थां दे।
उम दे गोजोनथों।
गोजोन्थों।